हेलौ
औ
हेलौ नोंथांनि रावखो खोनायाखैनो माथो। अ एसे मोजां रायलायलाय माथोखो औ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां। खोनादोंना?
औ दासो खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां?
नै ओरैनो जिरना दं नोंथां।
अ नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोरथ' मावखायाखैना नोंथां?
जेबो मावखै नोंथां नै दासो ओंखाम जाखांनानै आरामनो सिलायाव जिरायना दं माने थान्दा नो।
अ बिब्दिब्ला नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
नोंथां दे बुंलाय मा आयदा बियो? सावरायजागोन
नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला नोंथांजों माने नोंथांनि डैलि लाइफ एबा सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो बेफोरनि बागैसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां। रायलायनो हागोन नामा?
अ अ हागोन हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला दे एसे फोरमायनानै होदो नोंथां माबायदि माबायदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव मा खालामनानै थायो बा मा मा खालामनानै मोजां मोनो मा मा जायो एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां।
औ जागोन मा बुंनो नोंथां माने ओरैनोथ जों फुङाव बयबोथ सिखारखायो इदिनो ओ सारिथासोआव सिखारो आरोना नोंथां। ओमफाय- बेनि उनाव माने गावनि देहाखौ ए- एसे फिट लाखिनो थाखाय माने मोजां ओ गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय एसे फिल्दआव खारहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ मोजां ।
ओमफाय बिदिनो खारना फैनानै जेनेबा खारनायाथ गोलोमो नालाय ओमफाय एसे दुगैनानै ओ दुगैखांनानै दसे रेस्ट लानाय जायो आरो नोंथां। ओमफाय दसे रेस्ट लाखांनाय माने इदिनो बुट नङाबा बिदिनो रुटि सुथि बेफोरखौ जानाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओमफाय बिदिनो दसे न'नि खामानिफोर मावनानै जेनेबा न'नि खामानि मावो आरोना बिदिनो ओमफाय ओखामखौ ज जों ओ जिसे रिंगासोआव जायो आरो ओंखामखौ। ओमफाय बिदिनो दसे जाखांनानै जानबुंफोर दसे नायलाबायो ओमफाय दसे रेस्ट जाखांनानै माने ओंखाम जाखांनानै दसे रेस लाबावो आरो। ओमफाय रेस्ट लानानै बिदिनो न'नि खामानि मावफिन्नाय जायो। जेनो बा बुंनो थाङोल्बा जों बारिफोराव इदिनो एसे हाग्राफोरखौ एवस्रांलाबायो। आरो न'स सिबनाय इदिनो दाखोर सिबनाय एबा ओंखाम ओंख्रि संनाया बे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ जोबोद मोजां नोंथां।
दाथ' आरो दाथ' दैज्लां सम ना माने दुब्लियाव आलि दाननाय एबा खोथिया फुनाय एबा माइ गायनाय बेफोरखौ मावनाय जायो आरो जेनोबा।
औ।
उम बेनि उनाव जों दुब्लिनिफ्राय फैनानै दसे रेस्ट लाबावनानै एबा दुगैखांनानै दसे थानाय जायो। ओमफाय आरो माने फिल्डाव थांबावनाय जायो आरो नोंथां।
औ। जोबोद मोजां।
खारनाय एसे प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरो।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
नोंनि माथौखौ। नोंनि माथोखौ खोनायासै माथो नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों हेल'।
अ- दासो जादों नोंथां। साना
औ देलाय बुंलाय नोंथां माबे?
ए नों-नोंथांनि रावखौ खोनानाय-खोनायाखैनो।
औ एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
अ
हेलौ नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां हेलौ नोंथांनि रावखौ खोनायासै आं नोंथां।
नोंथां। माथो जेबो खोनालानो।
खनसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा मा होनदों? हेलौ नोंथां।
माथो जेबो खोनालानो।
नोंथांनि रावखौ बांद्राय मोजां खोनाफैयाखै नोंथां।
नोंथांनिखौबो खोनायाखै मोजांखौनो।
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
गा अ खोनाबाय नोंथां।
औ देलाय नोंथाङा मा होनदोंमोन दानि?
माने बिदिनो दुब्लिफोरनि खामानिखौ मावनानै। जेनेबा फै न'आव फैफिननाय जायो आरो ओमफाय सिल्था आव दसे खारै बावनाय जायो माने गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों।
औ जोबोद मोजां बे नोंथां।
औ जोंथ' एसे प्रेक्टिस खालामनांगो नालाय। बिदिनो खारनाय बारनाय। इदिनोब खामनाय जायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ औ।
ओमफाय इदिनो जेनेबा मोनायाथ' जाखाबाय नालाय जेनेबा। फिलाव थांनानै। औ न'आव फैफिननानै दुगैनानै दसे रेस्ट लाफिननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ जोबोद मोजां।
ओ- ओमफाय बिनि उनाव बिदिनो मोनानि जानायफोरखौ जाखांनानै आरामनो उन। नुनाय जायो आरो ओनथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। हेलौ नोंथां
नोंथान
औ खोनादों नोंथां।
खोनायाखै
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनाबाय
औ खोनादोंमोन थां
एबार नोंथांङाबो
औ औ।
जे जेनबा दै रिजाबनि जेन फुंनिफ्राय मोनासिम मा मा
औ हागोन नोंथां आंङो।
बम होनाय बेफोरबो एसे फोरमायना हो। फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
खोनादोंना नोंथां?
दे बुं दे बुंलाय खोन्थालाय।
ओनथांङा आंनि माथोखौ खोनाहैदों ना?
माथो रावखौनो खोनायासै हनथां
एबार खोनाहैदोंना नोंथां?
खोनायाखै।
हेलौ नोंथां।
माथो जेबो खोनायासै औ बुंलाय।
एबार खोनादों नामा नोंथां? हेलौ नोंथां
हेलौ
एबार खोनादोंना खोनायाखै नोंथांङा आंनि माथोखौ?
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ बुंलाय।
खोनादों ना आंनि माथोखौ?
माथो जेबोखोनो
हेलौ आंनि मा खोनाहैदों ना नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ थां
हेलौ
नोंथाङा माथो खोनाहैदों ना? हेलौ
हेलौ नोंथां माथो जेबो खोनाला।
नोंथांङा माथोखौ खोनायो आंनिखौ?
हेलौ।
हेलौ नोंथां।
अ दासो खोनादों एसे एसे।
अ नोंथाङा दोंमोन आंनाव मा सोंदोंमोन खनसे होनफिनना हेलौ नोंथां। हेलौ। नों मा होनदोंमोन खनसे होनफिनना हागोन नामा नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना नोंथां? नोंनि माथोखौ खोनायाखै हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां।